हेल ओ खुलुमबाय। औ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो ओ गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
अ माब्रै दं नोंथाङा?
मोजाङैनो दं। नोंथाङालाय?
अ आंबो मोजाङैनो दंथयो।
अ अ
दा बेवहाय जोङो सबाय ओंख्रिनि सायाव सावरायनो लादों
औ
ओ सबाय ओंख्रिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो ना?
ओ सबाय ओंख्रिखौथ' जायगा लानानै जायगा आलादा आलादा संनायखौ नुनो मोनो जेनेबा दानाथ' हालदै होनाबो संनायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ
जोंनाथ' सबाइ खौ गिबियावनो संनो थाखाय दैयाव सोमनानै दोननाय जायो ओ गोबाव समनि थाखाय जाहाथे सबाइया रुइयो रुइनानै बै सबाइनि बिगुरा खारो मोजाङै। बेनिफ्राय ओ बिगुरखौ खारहोनो थाखाय मोजाङैनो सुनानै लानाय जायो सुना लानायनि उनाव बेखौ ओ संनो थाखाय सारायाव होबाय सारायाव होनानै खारदैखौ होयो खारदैखौ होनानै बेनि उनाव बेदरखौ एवफ्रामनानै लायो पियास सामब्राम मस्ला मस्लि होनानै एवना लाखांनायनि उनाव जेब्ला सबाया रुयो अबोला बेयाव बेदरखौ होनानै होनाय जायो आरोना।
औ औ
नोंथांमोननिथिं माबादि सङो?
ओ सबाय ओंख्रि सबाय ओंख्रि होनोबाथ' जोबोद गोथाव। ओम सबाय ओंख्रिखो गोबां रोखोमनि संनाय जायो जोंनिथिं जेरैबायदि सबाय ओंख्रि गोजाबो संनाय जायो आरो सबाइजों दाउजों सङो।
औ औ जोंनाबो सबाइ दाावजोंबो सङो बेनि उनाव नाजोंबो संनाय जायो।
बिदिनो गोबां रोखोमनि संनाय जायो गिबि गिबि बियावनो जों सबाय सबाइ ओंख्रिखौ सङोब्ला आलु भाजा एवनानै जायो। जोबोर-जोबोद थावनाय जायो गोथाव मोनो ओ खारै ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोंनिथिं गोबां खारै-खारै-खारदै बाहायथारो
जोंनाबो खारदैया थाखाथारो माने जोंना सबायखौ मालाबा माने दालिजों बो होनानै सं फानायखौ नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय
खायसे खायसेथिं गामियाव सोरनिबा इदि खारदै होआलासिनोबो संनाय जायो नाथाय
औ खारदै होआलासिनोबो सङो औ खारदै होबा माने आरो मोजाय ना
जायो रुयो जानायाबो थावनाय जायो।
औ थाव खारदै
औ जुदि बेदरदोन संनो गोनांब्ला गिबियावनो बेदरखो एव खांनानै लाग्रोयो ओ एवफ्रामना लाखांनानै जे सबाइखो गिबियावनो स सोमनानै दोननाय जायो। सो-सो-सोमना दोननानै बे बेनि गोसोमखौ खारहोजोबो जाहाथे बेखौ मोजां नुनायनि साफा नुनायनि।
माने खायफा खायफा जायगायाव माने बे बिगुरखौ खारहोआलासेनो सङो आरो ना। खंबाथाय माने। गोबां गाबुथेयो माने गोजा गोजा जायो आरो। बिदिनो ना खार। खादैनि थाखायबो जायो। बिदिनो बे थादेरबा माने आरोना
औ आरो बिजोंनो बिदिनो नाजों संनो। गोनांब्ला गिबियावनो नाखौ एवफ्रामनानै लाग्रो हायो आरो बेयाव एवफ्रामनानै औ। म ना सायो। फथाबना लाबाय बेदरजों संनोबा बेदरखौ। एवफ्रामनानै लाबाय फुस्राबनानै लाखांनायनि उनाव ओ बेयाव खारदैजों आरो दैजों एसे होनानै सबाइ ओंख्रिखौ सारायाव जों माबानानै होखायो आरो खोबहाबनानै अरदाबावोन आरो। बिदि अर जोंनिथिं बांसिन अरदाबावनो संनाय जायो मा नो होनोब्ला अरदाबाव संनाय बायदि गोथाव जाखाया औ औ औ। अरदाबनि बायदि जेरावबो जाखाया बिदिनो अरदाबा अरखौ जरायायना। लायो।
सबायाइखौथ सामजों बोसांनाय जायो। सामजों संबाथ नोंसोरनिथिं माबायदि संनाय जायो सामजों?
थिं गिबियावनो सबायखौ सोमनानै दोनखाबाय। सबबाय गस सोबनानै दोनखाबाय सामखौ सायखांबाय साफा खालामाम थबाय। फसाा फाहामख्रांनायनि उनाव बे बे साम'खौ मोजांङ एवफ्रामनानै लायो आरो। बेसल जेब्लासिम साम'आ फ्राम फ्राम होननाया लासेै जाया अब्लासिम एवफ्रामनानै लायो। ना बां फाय मस्ला मस्लि होआ एसेनो नांगो नांगौ बायदि खिनि खौल' होयो संफ्राय एसे औ हाल देसे बिदिल' होयो। ओमफ्राय फ्रावना लाखांनानै दोन एसे दोनो ओमफाय जेब्लासिम खारदै आरो बे ओ सबाइ होनाया रुयो अब्ला बेखौ खादौजों सानानै मोजांनो माबा खामनानै लायो। बेनि उनाव मोनहां मोनहां जायोब्लाथाय साम'खौ हरो आरो। नोंथांमोननिथिं माबायदि संनाय जायो
जोंनिथिंबो गिबियावनो ओ। माने सबाइजों साम'जों संनो थाखाय सा-साम'खौ दैयाव सोमनाय दोननाय जायो जेनेबा हरसेनि थाखाय। बे हरसे सोमना दोनबाथाय साम माने हाफ फोर हाबना थायोबब्लाथाय हाया ओंखारो आरो साफ फाजायो होनो आरो। बेनि उनाव बे साम'खौ संनो थाखाय माने गिबियावनो सुनानै लाग्रोयो मोजाङै साफा जेबोला साफा जायोना उम जेनेबा संख्रिफोरबो होना दोनो जाहाथे बे बिज्लाया खारो बे बिज्लाया खारनो थाखाय उनाव बे साम'खौ सुखांनानै मो बिनि खिथुथिं दानस'यो बिनिफ्राय आरो दाखोनखौ बोखायो। हांनायनि उनाव बे खौ आरो मोजाङै सुनानै लाफिनो आरोना। बेनि उनाव ओ बेखौ साम'खौ संनो थाखाय ओ एवफ्राना लानाय जायो मोजाङैनो। बे फ्राम फ्राम एवफ्रामनायानो जायो जोंनाबो बे एवफ्रांनायनि उनाव सबायाइखौ संना लाग्रोनानै बेनि उनाव बे साम'नि सायाव सबाइखौ होनाय जायो आरोना।
अ औ दानिया सामुखो सोरबा सोरबि सानसे सोमलिया माने ओरैनो निमु होनानै दसे दोनोबानो रुयो होनना सानो ओ रुयो नङा साफा जायो होननानै।
नाथाय जोंथिं बिदि खालामलामा
औ औ निमु होयोब्लाबो औ साफा जालांजोबो औ
आथिखालाव सामखौबो मोननो गोब्राब जाबायना जों
औ औ बेफोर साम साम औ
बांसिन जोंहा दाउजों जानाय थाङो
औ सामजों गोबां जाग नाय नुयो जोंनिथिं मानो होनोब्ला? सामआ देहानि थाखाय एसेबां गाज जेबो नङा आरो बे मेगननि थाखाय जो
अ मेगननि थाखाय जोबोद मोजां जायो औ
आरो दानिया सामखौ मोननो थांलिया बेखायनो जोबोर खम नुनो मोनबोयो
अ औ
सामनि बे गुनखौ गासैबो मिथिजोबो दानि समाव बेखायनो मोननो थांलिया उम गासैबो सुबुंखौनो जानाय नुयो आरो बेखौ गोबां रोखोमनि मेडिसिनफोरावबो बाहायनाय जायो
औ बाहायनाय जायो
दानिया जोबोर खम नुनो मोनो सामनि
बेनिफ्राय ओ औ सबायखौथ नाजोंबो मोजाङै संनाय जायो आरो नाना गोरानजों जेनेबा खुसियाजोंबो संनाय नुयो मोनो बेनिफ्राय आरो अ बोथिया ना थुरिना जायगा जायगा लानानै माने नानि
औ आरो बेखौ बे नास्राय नाजोंबो जोबोर मोजाङैनो जानाय जायो
बालाबोथिया मोनसे बे बायदि जोथानाय बायदि जायो।
औ औ
ओमफ्राय मोनसे आरो फिस्ला फिस्ला थारा थायो ओमफ्राय आरो थुरिना जानाय जायो आरोना सबायखौ
औ औ
नोंसोरनिथिंबो जायो दा
औ जायो जोंनिथिंबो जायो। नोंथाङा साम'जो नोंथाङा सबाइ ओंख्रिनि बागै माबाफोर आरो बे सबाइ ओंख्रियाव गंगार दुन्दिया हाइजें बिलाइ बेफोरखौ होयोबा आरो बांसिन थावनाय जाबावो।
ओम ओम हाइजें बिलाय होयो बाथाय गोबां मोजां जायो आरो। जेनेबा आरो गंगार दुदिया होबाथायबो मोजां जायो इसे ओ मोदोम मोनामनाया जेनेबा मोदोमनाया जा मोजां जायो। बेजों आरो जानो गोथावसिन जायो आरो
औ बेफोर सबाय मैगं ओंख्रि बेफोर मैगं थाइगंखौ बर'आ गावनि न'आवनो गायनानै लाखायो।
औ औ बे गासैनावबो थायो नाथाय आथिखालाव बेफोरो ओ बेफोर गायना दोन्नायखौ नुनो मोनला आरो ना। गोबां नुनो हाया गोदो
गोबाङावनो थाया नाथाय गायो आरो दाबो औ
बुंनो थांबा जोंहानि न'आवनो गाइया।
नांगौ जखाखौ
ए औ औ औ औ औ उम उम गोदो जेराव थां माने जाहा जायनि न'आव थाङो माने मोनोमोन आरोना दाना मोननाया बहुद गोब्राब जाबाय।
औ नोंथाङा सबाय ओं ख्रिनि बागै माबाफोर बुंनो सानबावो नामा?
बिनि बागैथ जेनेबा ओ सबाय ओंख्रि दानाथ ओ सबायअ सबायखौथ दानाथ जेनेबा संनायनि संनायफोराथ गुबुन गुबुन जाालां बाय जेनेबा नों माने मा मा माबायदि संनायखौ नुनो मोनदों स
ओ आं गोबां इदिनो खायसे खायसे गोदोनि बोराय बुरैफोरा आजौ आबै आबैमोना बिदिनो खारोख खारदैल होनानै सङोमोन थाव बेफोरबायदि जेबो बाहायामोन आरो। हालदि ओमफाय ना थायदा गोदान मुगाजों थावफोर बाहायनाय एसे एनै बांद्राय नङाबो एसे एनै बाहायनायखौ नुथारो आरो। नाथाय जेरै बायदि खारदैजों सङो बेफोरबायदि थाव होनानै संनाया एसेबां थावनाय मिलौ हाब जाया आरो।
उम
नोंथांमोननिथिंबो एसेबाबो थाव होनानै सङो ना दासिमबो।
औ जोंनिथिं माने ओरैनोथ थाव होआ। बेनिफ्राय बै बेदर एव फ्रामनायाव जेनेबा थाव थायोना बे थाव थानायानो बिदिन थाव होनायानो जाखायो बुङो।
औ औ
बेदरखौथ थाव जाया एवफ्रामखानाय जायोना
औ औ जायो।
ओ खारदैजोंसो रुहैनाय जाग्रोयो गिबियावनो।
औ औ
बेनिफ्राय जोंनाथ टाइमाबो जाबाय?
औ दे बिदिब्ला नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। सा सबाय ओंख्रिनि बागै फोरमायना होनायनि थाखाय औ दे बिदिब्ला। एसेनोसै। उम